हेलौ औ खोनादों थां खोनादों
औ औ ओ नोंथांनो दायो कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबा सायाव सावरायनो थाखाय नोंथांनाव कल हरनाय जादोंमोन आरो नों
औ नोंथां औ खोनादों।
औ नोंथाङा सम होनो हागोन ना
सम होनो हागोन निस्सय होनो हागोन दे नोंथां
औ जोंना आयदायानो जाहैबाय माने दानि जुगाव डिजिटेल मुगा दा नालाय दायो डिजिटेल मुगायाव जोंनि समाजनि ओ समाजनि थासारियाव माबोरै सोलिनानै दं जोंनि ओ लाइफ मोनफोर एबा जोंनि सुबुं माहारिया माबायदि बे दानि ए आइ जुगाव माबोरै दावगानायनि दं नै बे बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसेसो फोरमायनानै होग्रोनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन दे नोंथां हागोन दे।
औ दे नोंथां।
ओ दानि जुगावहाय ओ अ अ ए आइ नि जुग।
औ नोंथां।
दा बे ओ जुगावहाय ओरैबायदि मोनसे ओ सफ्टवेर ओ जाय माने एडभान्स होननानैबो जोङो साननानै लानाय जायो आरो ना। बे बेनि हेफाजाब बैहाय ओरैबायदि मोनसे डेभलपबो जादों बा ओरैबायदि मोनसे ओ गाज्रि ओ थासारिबो जानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो दाख्लिसो जोङो ससियेल मिडि मिडियानि गेजेरजोंहाय जोङो गोबांहाय बेबायदि ओ माखासे आ‌ गाज्रि बेबायदि माखासे सावरायलायनायखौ जों नुनो मोनदों फेस्बुकनि गेजेरजोंहाय दा बेखौ लानानै माखासे जोंनि बड' ओ ससाइटि बा बड' जोङो हारिमु कालसारफ्रावहाय गोबां बेबायदि ओ ए आइनि नंखाय बेबायदि गान सान बनायनाय गोबां बेबायदि माने ओ माने समाजारि बिजोङावहाय जोङो गोबांहाय बेबायदि ओ माबानायखौहाय जोङो ओ नुनो मोनदों आरो। बेजों लोगोसे बेनि ओ माखासे से बेबायदि ओ गोसारनाया जाहैबाय दा जोङो सोर खौबा बेबायदि ए आइ नि गेजेरजों गोबांहाय बेबायदि ओ इमेज खौ हाय हाय बेबायदि ओ गाज्रि खालामनो हानाय से सेकेडआवनो माने माखासे मावनो हायै खामानिखौहाय जोङो बेबायदि मावफुंनो हानाय माखासे बेबायदि ओ थासारिखौ जोङो नुनो मोनदों आरो।
नोंगौ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
दा नोंथाङा ओ माखासे ए आइ नि बागैहाय ओ माखासे फोरमायनो हागोन नों आंनि माखासे ओ कुइसनफोरखौहाय आङो ओ होनो थाखाय आङो ओ माबा खालामगोन बार'।
औ औ नंगौ नोंथा। बेनो आरो नोंथां। ओ दानि मुगाया दिडिजिटेल जुग जाबाय। ए आइ नि जुग फैबाय एडभान्स थेक्न'लजि जायखौ नोंथाङा ओ फोरमायनानै होलांबाय।
आंनि दि
बेनो डिजिटेल होननानै बुङोब्ला जेरै लाइक दानि जुगाव ओरैबायदि मोनसे आपडेट जाबाय सोलोंदाइ सोलोंथाइखौ लानानैब्लाबो बुंजायो। आरो नेस पारपस नै बेनि सायावबो लांनो हायो।
नोंगौ नोंथां नोंगौ
गोदोनि जुगाव ओरैबायदि माने थासारियाव फरायनानै जाय जोंनि लाइमोनफोर दायो ओ सोलिगासिनो दं बिथांमोना ओरैबायदि मोनसे थासारिनिफ्राय बार बारबोनाय होननानै बुंनो हायो माने ओ जाय बाथि होनोना बै केरासिनजों सावग्रा पाथि नै बेफोरबायदिजोंहाय माने जोंनि आबै आबौमोना माने समखौ बारहोबोदों आरो नाथाय बैफोरब ओरैबायदि समा दायो जोबनानै माने ओरैबायदि जुगाव फैबाय डिजिटेल डिजिटेल होननानै बुंङोब्ला जोंना दिनै ओ गिदिर गिदिर ओ सिनेमानो टिभिनो लाइ स्क्रिन जों मबाइलखौबो हमनानै लानो हायोना नोंथां डिजिटेल होननानै बुङोब्ला
औ नंगौ नोंथां
ओरैबायदि माने सोलोंथाइाबो ओरैबायदि जानो हमबाय ओ जोंना गामि एरियानिखौ साननानै नायोब्लाबो बेखौनो बुंनो हायो माने गामिफ्रावबो ओ बबेबा गभमेन्ट होन प्राइभेट होन नै बेेफोरबायदियाव डिजिटेल माने ओ जोंनि सोलोंथाइ बिफानावबो ओ बैफोरबायदि डिजिटेलखौ बाहायनायखौ नुनो मोनसै आरो। गिदिर गिदिर टिभिफोराव ओ नैबेफोरबायदियावसो माने ओ फोरोंनाय एबा सोलोंथाइखौ लानायखौ नुनो मोनसै आरो नोंथां। ओमफ्राय औ ओमफ्राय बेजों लोगोसे दिनै दहाय नोंथाङा एसे बुंलांदों माने जोंहा दायो ओरैबायदि मोनसे इमिडियेट एडभान्स टेक्न'ल'जि नालाय ओरैबायदि माने जाय जायगायाव माबा मोनसे इमिडियेटलि माबा मोनसे घथ'नाफोर जायोब्ला बेखौ फोजौनोबो हायो बाहायनोबो हायो। ना नोंथां? जेनेबा मोजां मोजां बुस्थुब्ला ओरैबायदि दसेनो ओरैबायदि भिउस भाइरेल जागोन माने गोसारजोबगोन आरो बुहुमाव जेरै ओ दाखालिसो जोंना जानानै थांनाय बागुरुम्बा ना बर'नि मोनसे कालचार होननानै बुंनो हायो। बेफोरबायदिखौबो माने ओ बेबायदि ओ एडभान्स टेक्न'लजिनि ओ दारैनो जोंहा गुबुन गुबुन जायगाफोराव गु गुबुन गुबुन हादोरफोराव देशफोराव माने ससियेल मेडियानि थ्रुयैनो ओरैबायदि गोसारनायखौ नुनो मोनदों आरोना नोंथां
नंगौ नंगौ
बेफोरखौ नायोब्ला जों एज ए बर' होननानै प्राउड फिल खालामना लानो हायो आरो नोंथां
औ
औ
दा बे समावहाय ओ नोंथाङाबो ए आइ खौहाय बेबायदि बाहायफेरो नामा बा जोंङो गोबांहाय बेबायदि ओ ओ माबायावहाय जोङो नुनो मोनो जे माखासे जोङो फटक इडिटिंआनो जा माखासे भिडिअ'आनो जा दा जोङो से सेकेण्डआवनो जोङो भिडिअ' इदिट खालामनो हायो जाय खामानिखौ सासे मानसिया मावनो थाखाय जोङो गोबां सान नांगौ बा गोबां दिन नांगौ दा बे खामानिखौ जोङो इ आइ नि हेफाजाबै दा जोङो मा खालामनो हायो जोङो दसे से समावनो जोङो बेफोर खामानिफोरखौहाय जोङो मावफुंनो हायो। दा बे हिसाबै ओ ए आइ आ माख माखासे मोजां खामानिबो मावदों माखासे गाज्रि खामानिबो मावदों दा बे हिसाबाव नोंथाङा माखासे खेंफोरथिखौ आंनो होनो हागोन
औ हागोन हागोन हागोन औ! ए आइ होननानै बुङोब्ला ओरैबायदि मोनसे माने आगजु होननानै बुंनांगोन ना नोंथां। माने बुस्थु आरो टेकनलजिनि बुस्तु आरो। ए माने जायखौ। जों हमनानै लानो हायो। मोजां आरो गाज्रि जों मोजांखौ ओरैबायदि बिनि मोजांखौ। ओ ओरै बादि नागिरनांगोन माने आरैबादि फथ बानायनानै होनायखौ जों दानि बे सोलिफु मुगायाव नुदों माने सोरबा लाइक ओ सोरबा सेंग्राजों सोरबा सिख्लायानो जाबायलायनो बेखौ माने फट' होनानै बो नोंनि जेनेबा मोजां मोनज्लायनाय मा मा सावरायदों नैबेफोरबायदि फट'खौ। माने बानायनो हादों आरो माने बेफोरखौ नायोब्ला बेफोरो जोंनि थाखाय मोजां नाथाय गाज्रि बेफोरबायदिखौ गाज्रि। गाज्रिखौबो नोजोर होनांगोन माने गाज्रिया बेनो जे सोरबा नों। ओ सोरबा सासे मोजां मानसिजों सोरबा ओरैबायदि। सोरबा भाइरेल जाग्रोनाय गाज्रियाव गोग्लैसोनाय बैसोरनि फट'खौ माने बै। जों लोगोआव होफानाय बेफोरो माने आरजाथावि होननानै हमनानै लानो हायो आरो नोंथां हा। बेफोरो ओ गाज्रियाव हमनानै लानो हायो हायो आरो जों बेफोरखौ आरो मोजाङा ओरैबायदिबो माने आं। दायो ए आइ खौ ओरैबायदिबो ओ मोनगासिनो दङ माने जोंनि जाय बै समाव बै समाव जों जोंनि बर' हारियावबो दङमोन गोबां मेथाइफोर फुराना फुराना मेथाइफोर ना दायो ए आइ आ माने ला बोजोबनानै ओरैबायदि माने मोजां मोजां खननानै ओरैबायदि माने ए आइनि थ्रुयैहाय बहुद मोजां मोजां मेथाइफोरखौ खोनासंनो मोनगासिनो दं आरो ना। बेफोरखौ साना नायोब्ला बेफोरबो ए आइआ मोजां जादों नामा। ए आइ फैनाया बेखौबो साननानै लानो हायो आरो नोंथां। आंनि बायदिबा आरो माने ना औ। माने बावगारजोबनाय बावबोनाय बैफोरखौ गोसोखांफिननाय बायदि हमनानै लानो हायो आरो औ।
दा ओ जोंथ' ए आइ नि बागैहाय अ ए आइ नि बागैहाय जोंथ' अ एसेबो सानहरस्लाबनो हाया
नोंगौ नोंगौ।
बुथुखौ माबायदि बानायो दा माबायदि ओ जोङो ओ सोर सोरजिनाय बेखौबो जोङो मिथिनो मोना।
नोंगौ नोंगौ।
मोनसे गोदान मुगा आरो माने गोदान मुगायानो होनजायो आरो ना जाय खामानिखौ। से सेकेन्ड बा एक मिनिट खामानियावनो जोङो मावफुंनानै लानो हायो आरो फर एगजामपोल जोङो हमनानै लानो हायो जे सासे स्टुडेन्टआ दा माखासे प्रब्लेमाव गोग्लैनानै थाबाय बे पब्लेमखौहाय ए आइ नि गेजेरजों सोरबा माने सैथान गथ'फ्रा बांसिनानो जोङो ए आइ खौहाय जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो
नोंगौ नोंगौ
बेनि गेजेरजों सोरबा माखासे ओ मिथियै खोथाफोरखौ जोङो ए आइनि गेजेरजों मिथिनो हायो माखासे ओ बुजिनो हायि खोथाफोरखौ जोङो ए आइ आवहाय ए आइ नि मददजोंहाय जोङो ओ बेखौहाय जोङो ओ बिजिरनो हायो आरो दा बे हिसाबै ए आइ आहाय गोबांहाय बे बायदि मदद होबोदों आरो माखासे बेबायदि ओ माखासे गिदिर गिदिर सुबुंफोरखौ खैफोदावबो खोख्लैबोदों आरो दा नोंथाङा दहाय बुंनाय बायदिहाय दा सोरबा मोनसे ओ इमेल केस गोनांखाय सासे सुबुंखौहाय सासे गाज्रि मानसिजोंहाय बेबायदि सरजाबनानै होयोब्ला दा गोबांहाय बेबायदि गाज्रि थासारिखौ जोङो सोमजिनायखौ नुनो मोनो आरो दा बेनिखायनो गोबांहाय दा दाख्लै साननैसो ओ दाख्लै साननैसोल' नङा बियो गोबांहाय बेबायदि ओ जोंनि ओ माबायावहाय बेबायदि माखासे ओ गाज्रि थासारि खौ नुनो मोनदों जे माने माखासे ए आइ नि हेफाजाबै गाज्रि खामानि मावदों बा सोर बा माने मोजां खामानिबो मावनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो
नंगौ नोंथां नंगौ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय नामा नों
औ औ नोंथां औ
गोजोननाय थाबाय नोंथां बेफोरबायदि मोजां बाथ्राफोरखौ सावरायनो मोननानै
एग्रर' मिनिट टुइन्टि वान सेकण्ड